हेलौ
हेलौ औ नोंथां
औ
नोंथाङा फ्रि दं नामा
औ दङ
अ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदोंमोन ।
औ रायज्लायनो हागोन ।
औ बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै ।
औ
औ ओ नोंथाङा खिन्थानो हागोन नामा अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बेफोरबायदि ओंख्रि खौ मारै संनाय जायो ।
औ हागोन नोंथां ।
औ
अनला ओंख्रि होनबाथ' जों मिथिखागौ अनला ओंख्रियानो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि । जों गुबुन गुबुन ओंख्रि मोननो हाबावो । अनला ओंख्रिखौ माबोरै सङो होनोब्ला जोंना अनला ओंख्रि संनो थाखाय सिगाङावनो माइरंनि गोनां थि जाग्रोयो । ओ नां गौसेबां जखानि माइरं लाखांनायनि उनाव जोंना दैआव सोमना दोननांगौ दैयाव सोमना दोनखांनायनि उनावसो जेब्ला माइरङा गुरै जायो अब्ला खेरखायाव बोखांना दै सरग होनांगौ । बिदिनो दै सरग' हो खांनायनि उनावसो जोंना ओ दिंखि नङाबा उवाल नङाबा थौसि आरो नङाब्ला गोनोखो मुगानि जा मेसिन ओंखारदों बेयाव देना ला लाग्रोनांगौ बिदिनो देना लाखांनायनि उनावसो जोंना अनला ओंख्रिखौ संनो हायो आरो नोंथां ।
औ नोंथां
बिदिनो अनला ओंख्रिखौ जोङो खायसेखौ दाउजोंबो जानाय नुनो मोनो आरो खायसेखौ हाग्रानि जि मैगं बेजोंबो जानाय नुनो मोनो जेरै गोखा गो खै अनला अनला ओंख्रि खौ दाउजों माबोरै सङो होनोब्ला जोंनि ओनसोलखै सिगाङावनो दाउ बेदरखौ एवना लाग्रोयो बिदिनो खायसे खायसे दाउ बेदर एवनाय समावनो मस्ला मस्लि होखायो । बिदिनो मस्ला म स्लि होखांनायनि उनाव जेब्ला दै होनानै गोदौवो बे गोदौबाय थानाय समावसो जोंना सिगाङावनो देना लानाय अन गुन्दै बेखौ आखायजों एसे एसे होयै होयै गारबाजों एरनायखौ नुनो मोनो । मानो होनोब्ला गारबाजों एराबा जोंना अना गथा खायो आरो गथा खायोबा जोंना जानायाव मोजां जाया बिदिनो अन होनानै जेब्ला गोदौवो अब्ला खारै होनां गौ मानो होनोब्ला जोंनाथ' खारै होआबा अनला ओंख्रिया जाया । खारैआनो गुबै अनला ओंख्रियाव खारैखौ माबोरै बानायो होनोब्ला जोंनि ओनसोलखै खायसे खायसेया सबायनि जि बासा बेजोंबो बानायो आरो खायसेया थालिरनिफ्रायबो बानायनायखौ नुनो मोनो । बिदिनो न'निनो बानायनाय खारैखौ बाहायनायखौ नुगासिनो दं आरो जोंनिखै नोंथां।
औ नोंथां
औ दाउ बेदरनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलखै गोखा मैगं होनोब्ला सेवालि बिबार, बिदिनो मैथ्रु बिबार, बारसिखि बिबार आरो जाहारनि जि खमा बिबार बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो बे फोरजों जायोब्लाबो जोंना खायसे खायसेखौ सिगाङावनो एवना लाग्रोनांगौ आरो खायसेखौ एवालासिनो अन गुन्दैखौ होना दैयाव जेब्ला गोदौवो खारै होयो अब्ला गारसोमनानैबो होनानै जानायखौ नुगासिनो दं आरो नोंथां।
औ नोंथां।
अनगायैबो माखासे गोखै मैगं होनोब्ला जोंनि ओनसोलखै जेरै बायगन फिसा आरो बिदि बिदिनो थाइगिर फिथाइ बेजोंबो जानायखौ नुनो मोनो।
औ।
थाइगिर फिथाइजों जायोब्लाबो जोंना थाइगिर फिथाइखौ हानना लाखांनायनि उनाव ओ सैखा सैखा हानानै ला ग्रोयो बिदिनो हाना लाखांनायनि उनाव बेखौ जोंना एवग्रोनांगौ थाइगिरखौ बेदर बायदि एवखांनायनि उनाव एसे जोंना सिगाङावनो देना लानाय अन गुन्दै बेखौ होनांगौ। बिदिनो अन गुन्दै होना लाखांनायनि उनावसो जोंना जेब्ला गोदौवो अब्ला खारैखौ होनांगौ आरो नोंथां बेयावबो। बिदिनो अनला ओंख्रिनि फारसे बुंनो थांबावोबा जोंना अनला ओंख्रिया जि बर'नि हाथासुनि हाबा बेयाव गोनांथार। मानो होनोब्ला गोदोनि खान्थि बायदियै हा थासुनियावनो अनला ओंख्रिखौ बाहायग्रोनाय जादोंमोन।
औ।
हाथासुनिनि ओ संनाय जि अनला ओंख्रि बेयाव जोंना हाल्दै होनाय जाया आरो मस्ला मस्लिबो होनाय नाय जाया। बे अनला ओंख्रिखौथ' जोंना होनजाव गोदान बेनो सङो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंना हाबानि समनि हाथासुनियाव बाहायनाय अनला ओंख्रियाव हालदैखौ होनाय जाया आरो नोंथां। औ। बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै संनानै जायो एबा मा माजों जायो नों - थाङा फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ नोंथां हागोन। जोंनियावबो बेबायदिनो संनाय जायो अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय माइ रंखौ सोमनानै लाग्रोयो।
औ।
बेनि उनाव सोमनानै माइरङा रुइबा देनानै लायो। बेनि उनाव ओ बिदिनो गोबां मैगंजों सङो जोंनिथिंबो जेरै दाउ बेदर सेपालि, थाइगिर, मै थ्रु बिबार, गाम्बारि बिबार बेफोरजों संनानै जायो आरो नोंथां। अनला ओंख्रिखौ ओ गोदोनि समाव अनला ओंख्रि संनायाव ओ अनलाखौ सङिनि सिगाङावनो बेदरखौ एवग्रोनानै लायोमोन। बेदर एवनायाव जेबो थाव इदि होआमोन आरो बिनिफ्राय बेदरास बेदरस खौ एवखांनायनि उनाव दै होनानै बेयाव अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो बिनि उनाव खारदै होयो। बिनि उनाव एरबाय थानांगौ नङाबा अना लाथा खानो नागिरो।
औ
बिनि उनाव ओ हाग्रानिफ्राय मोननाय मस्ला जेरै दुन्दिया गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो। बिनि उनाव बेनि उनाव ओ थाइगिरजों सङोब्ला बिदिनो थाइगिरखौ हानानै लाग्रोयो बिनि उनाव थाइगिरखौ एवो। एवखांनायनि उनाव दै होयो बिनि उनाव अनलाखौ फ्रि फ्रि सारनानै होयो जोंनियाव बेयाव ओ गो खैजों संनायाव खारदै होआ बेबायदियैनो जोंनिथिंबो अनला ओंख्रिखौ संनाय जायो।
औ
ओ
अनला ओंख्रिनि अनगायै जेरै सबबाय ओंख्रि आरो ना थारजि ओंख्रै बेफोरबोथ' जोंनि बर'निनो दोरोङारि ओंख्रि नालाय नोंथां बेफोरखौ माबोरै एबा माजों जायो नोंथाङा फोरमायनानै होबावनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ
ओ सबाय ओंख्रियाथ' बर'निनो मोनसे दोरोङारि ओंख्रि नालाय नोंथां। जोंनियाव सबाइ ओंख्रिखौ दाउजों दाउजों साम'जों बेनिफ्राय अमा बेदरजोंबो संनानै जायो नोंथां।
औ
ओ गिबियावनो सबाइखौ थ' जोङो फोनानै लाग्रोयो फोनानै सबायखौ मारा होनानै बिनि जि बेगर बेखौ बहननानै बिखौ मोनसे दलायग्रा जा खोथा दङ आरोना बेयाव सबायखौ ओ सुख्रेमनानै लाग्रोयो। बेबादि ओमफ्राय बिनि उनाव सबायखौ संनो थाखाय जि दाउ बेदर बेखौ एवनानै लाग्रोयो।
औ
एवखांनायनि उनाव दै होयो दै होखांनायनि उनाव सबाय होयो स बाइ होखांनायनि उनाव खारदै बेखौ होयो। बिनिफ्राय बेबादियैनो संनाय जायो आरो साम'जों सबाय होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखायो साम'खौ दैमायावसो मोननाय जायो।
औ
दैमायाव साम'खौ लानानै बेखौ सोमनानै दैयाव दसे दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव सामनियाव मोनसे से ओ दाखोन थायो आरोना बे दाखोनखौ गारनानै लाग्रोनांगौ बिनि उनाव साम'खौ ओ एसे हमनानै बा सोबनानै जाजानाय जखानि ससे ससे दानस'ना नानै बिनि जि ओ खावसे बाहागोखौ गारनाय जायो।
औ
बिनि उनाव बेखौ ओ खादाय बा मना बायदियाव नारें लिबु सोनानै बिनि जि मैला बेखौ गहोनो थाखाय फुनाय जायो‌।
औ।
सुखांनायनि उनाव सबायखौ था साम'खौ थाव होनानै एवनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव एवखांनायनि उनाव ओ दै होबाय ओमफ्राय बेबादिनो बानलु संख्रि होबाय बिनि उनाव सबायखौ होनाय जायो सबाय होनानै दै होबाय बेनि उनाव ओ खारदै होनाय जाबाय। बेबायदियैनो सङो आरो। सबायजों अमा होनोब्लाथ' नोंथाङा मिथिखागौ अमाया बर'फोरनि मोनसे बिराद एंगारनो हायै ओंख्रि ओ - अमाखौबो बेबायदियैनो संनाय जायो अमा बेदरखौ फिसा फिसा गोदानानै लानानै एवनानै लाग्रोनाय जायो गिबियावनो
औ।
एवखांनायनि उनाव ओ हालदै संख्रि मस्ला बेफोरखौ होनानै ओ दै होनाय जायो‌ ओ दै होनानै सबाय होयो बेनि उनाव खारदै होयो बेबायदियैनो सङो
औ।
ओमफ्राय आरो बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला नारजि अमा
औ।
नारजि अमा संनो थाखाय गिबियावनो नारजिनि गोनां जायो नारजिखौ ओ मोनसे ओ फाथो दङ आरोना बे फाथोनि बिलाइखौ खानानै बे बिलाइखौ फोराननानै लाग्रोनाय जायो बे बिलाइआ फोराननानै रानोब्लासो बेखौ नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोना
औ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा
औ दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो